दा खोनादो
औ खोनादों नोंथां
अ दा नोंथांङा मा खालामगासिनो दं
अ नोंथां आंथ' दायो जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायनानै दं आङो
अ आदसा आदसा बिदिब्ला नोंथांङा जुदि फ्रिब्ला जोङो दान्दिसे से सम आङो नोंथांजों दो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां आं दायो जेबो खालाम थ'खायाखै।
अह अह बिदिब्ला जोंङो बैसागुनि सायाव सावरायदिनि दा बैसागुखौ नोंथांमोननि सिं माबायदियै जेनेबा रंजायो आरो जोंथिंजाय माबायदि रंजायो बिनि गेजेराव माबायदि गोरोबलायनाय आरो गोरोबलायै दङ। जोङो बेनि सायाव सावरायदिनि नङा ओमबा । दा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोद--। दायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौमोननि समनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे जोंनि एंगारनो हायै मोनसे र रंजाथाइ फोरबो होननानै जों साननांगोन नङा होमबा
औ
दा सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव दा जोंनिथिंजायानिखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो सैथ्र' दाननि जि जोबथा खालार बे जोबथा खालारावहाय गिबि मोसौनि बैस सागु जायो जेराव जोङो मोसौफोरखौ ओ थुखैयो आरो बेयाव थुखैनाय समाव जोङो माखा खालामो होननानै बुङोब्ला ओ देबसिनि जि देबसि खिथुनि हांगार बे हांगारखौहाय हनानै थाव गुबैजोंहाय लगायनानै बेखौ मोसौनि बिखुङाव आगर बायदियै फोननानै होनाय जायो आरो लोगोसे समायहोनो थाखाय आरो माला गानहोनाय जायो बेयाव लाव फान थाव हालदै बेफोरबायदि माखासे ओ बेसादफोरखौहाय हानानै माला सुनाय जायो आरो माला सुनानै गान होनानै बे खौ दैमायाव लांनानैहाय थुखैनाय जायो दा गोदो गोदाय दैमायाव थुखैयोमोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनस सै ओ न'खरनि साखाथि फाखाथियावनो जेरै हाखर बा फुखरि थायो। दा बिनिखायनो आथिखालाव फुख्रिफ्रावबो थुखैनाय खौ जोङो नुनो मोनसै आरो आरो थुखैखां आरिखां मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै थानाय जायो आरो आरो ओइदिनखालिनो मोनाबिलि समफोराव जेब्लानोखि मोसौखौ गलियाव खाफैनाय जायो अब्ला गोदान दिरुंजोंहाय मोसौखौ खानानै दोननाय जायो गोदान फागाजों खानाय जायो आरो बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ ओइदिनखालि जोबनानै थाङो आरो आरो ओइदिनखालिनो बै दिनखालिनो साखाथि फाखाथिनि ज सुबुंफोरा लोगो लालायनानै बेलासि बेलासि जोंनिथिंजाय माने बारि बारि गिदिंनानै मैगं खांनाय जायो गोखा गोखै दा बे गोखा गोखैयाव गासै एक्स एकथा मैगंफोरखौ खांनानैहाय जनो साखाथि फाखाथिनि ज लोगो नांनानै बेदरफोर एस माने खांनानैहाय जानाय जायो आरो खाना। औ बेबायदिनो माने मोसौनि बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो नैथि बैसागुआ जाहैबाय मानसिनि बैसागु से अक्ट जाबाय बैसाग दाननि स से अक्ट बे थ खालि ओ उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ माने सनमान लायो आरो बेनिफ्राय सन्मान लाखांनायनि उनाव बेलासि समनिफ्राय बिदिनो गानै जोमै बिदि नो गामसा आरनाइ लानानै हिनजावफोराबो बिदिनो जोमग्रा लानानै आरनाइ लानानै दखना गाननानै बिदिनो रंगिना संगिना द्रेस गाननानै खाम, जथा, सिफुं लानानै ओइदिननिफ्राय जोंना से थारिखनिफ्राय मोसायो आरो बेबायदिनो मोसायै मोसायै जोंनिथिंजाय गोदो स्नि सान मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव बा सानल जोंनिथिं माने मोसानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव आरो गामिनि साखाथि फाखाथि जोङो ओरै बेबायदि नुनो मोनबावबाय खाम सिफुं जथा लानायखौ नुनो मोनैबो जालायलांबाय आजिखालि माने आथिखालाव आरो माने बक्सजों दामनानै मोसानायखौबो जोंथिं नुनो मोनसै आरो बेबायदि जाबाय आरो दा नोंथांमोननिथिंजायलाय बैसागुखौ माबायदिहाय रंजानाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
नोंथाङो फोरमायनोथ हागोन नाथाय माने आङो सोहोर ओनसोलाव थायो नालाय बेखायनो जोंनि थिं माने एसां बिदि फालिनायबो जाया जाया माने फांसनफोर खोलोब सुङो आरो ना ओ अब्लाबो आं नों नोंथांनो जा एसे मिनथियो नोंथांनो खोन्थानोसै आङो
औ जागोन दे।
जोंनि ओनसोलाव माने सोहोरबाबो एसे गामि टाइपनि आरोना बेखायनो जोंनियावबो माने ओ इदिनो नखर नखर हाबो हाबनानै ओ खाम सिफुं जथा लानानै बिदिनो मोसाथि थाङो आरो ना जोंनाबो ओ बेवहाय माखासे जाग्राफोरबो होयो ओमफ्राय लोंग्राफोरबो होयो । ओ बेवहाय जाग्राफोरावहाय अमा बेदर बा मटर ओमफ्राय आलु फाजा बेफोरबायदि होयो आरोना
उम ।
ओमफ्राय ओहोम बिथिं लोंनायफोरावहाय जोङो गुसु लोंग्रा बा जुमाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो ।
औ औ ।
बे मोसाथिं नायावहाय गामिनि बयबो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ
औ ।
गथ गथायाइ ओ माने गासैबो ज जानानै ओ खाम सिफुं जथा गंगना सेरजा ओ बेफोर गासैखौबो लानानै न' न' हाबनानै गिदिङो आरोना उम ओमफ्राय बिदि इदि नख'र नख'र हाबनानै मोसानाया जोब्लाथाय ओ बैसागुनि जोब था खालार खा खालारावहाय जोंनि ओनसोलाव फांसन खुंनाय जायो आरो
औ
बे ओमफ्राय बे फांसन खुंनायनि सानावहाय ओ बास साननि समावहाय गथ'फोरनि ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरनि खेला होनाय जायो आरो ना ओ बेवहाय माखासे खेरा खेलाफोर होयो जेरै खारनाय खेला, बारनाय खेला, ओ ज' गसं दावला सौलायनाय थालिर गाखोनाय, खाबादि जोलुर, बुलुर बेफोरबायदि बायदिसिना खेला खौ होनाय जायो आरो ना
औ औ
औ ओ ओमफ्राय बिथिं जेब्ला एसे मोनानि सम जायो बा बेलासि नि सम जायो अब्ला ओ ख खन्थे आवरायनाय ओमफ्राय हरखाब बिबुंथि सारनाय ओ बाथ्रा दानथेलायनाय कुइस बादायनाय बेफोरबादि खेलाखौ होयो आरो ना
औ
फोरबायदि खेलाखौ होखांनायनि उनावहाय बिथिं जोंना बर'फोरनि मोसानाय जेरै गेवलां मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबायदि म मोसानायफोरखौ होनाय जायो आरोना बेवहायबो माने मोसानायाबो बादायलायनाय दङ । ओमफ्राय बे बादायलायनाय जोब्बाथाय बिदिनो मोसानाय होबावो जेनेब्ला सोरबा बे जुदि मोसा मोसानो गोसोब्ला बा मोसानो थाखाय थाग थियारि खालामदोंमोनब्ला बिथांमोनखौ मोसानो थाखाय जायगा होनाय जायो आरो
अ माने फांसन फांसन खुंनाय जायो आरो माने
औ औ ओमफ्राय बेफोर फांसना माने गासिबो जोबखांबाथाय ओ बान्था होनाय जायो आरो ना जाय जाय सुबुंफोरा मा मा खेलायाव देरहादोंमोन बिथांमोननो बान्था होनाय जायो । ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बे बैसागु समाव गथ'
औ खेला दुलाया जोंनि जाय नोंथां माने मोनसे जेल्बानोखि माबा जायो बे समाव बैसागुनि जोबथा जेब्ला बैसागनि बै सागदाननि जोबथाहां जोबथाहांआव बेबायदिनो ओनसोलनि गासैबो जोंनि ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय आ बर'फ गामि बे बर' गामिफोरजों ज' लोगो नांलायनानै मोनसे बाहागि मेला होननानै बुङो जायखौ ।
बे बहागि मेला खौ माने गिदिर खुलि माने फांसन लानाय जायो आरो माने बाहागि मेलाखौ खुंनाय जायो आरो। आरो बिनिफ्राय बै। बहागि मेलायावनो जोंनिया खारनाय बारनाय एदिनो मोसानाय मुसुर। नाय दामनाय देनाय। गासैबो बिदि जाजोबो आरो माने मोनसे मोनसे गामि हिसाबै लाया। माने गासैबो बिदिनो सयथा सातथा बा दसथासो गामिफोरा ज' लोगो नांनानै मोनसे बहागि मेला फाथिनाय जायो आरो बैसाग दानावनो आरो। जोबथि बैसाग दाननि जोब। फांसन खालामनाय बायदि मोनसे फांसन ओ फाथिनाय जायो आरो माने। जोंनिथिं बिदि लायो आरो। बेयावनो गासैबो रंजानाय बाजानाय गासैबो दंजोबसै आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखायबो बेयावनो सोंनाय बादायलायनाय। बिदिनो हरखाब बिबुं थि बादायलायनाय बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय। बेफोरबायदि सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि गासैबो बादायलायनायफोरा जोंनिया जायो आरो बेयावनो। बेफोरबायदि माने ला नाय जायो आरो जोंनियाव।
औ।
औ दा होमब्ला नोंथांजों दिनैनि बे जि बैसागु बोथोरनि जि रंजाथाइ फोरबोनि सावरायलायनाय। बे सावरायलायनायखौ नोंथांजों आं सावरायलायनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। आरो गोबां बाथ्राफोरबो आं नोंथांजों सावरायलायनानै मिथिनो मोनबाय। नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि रंजायो जोंनिथिं माबायदि रंजायो माबायदि गोरोबलायनाय गोरोबलायै दङ। बेखौबो मिथिनो मोनबाय। दा बेनिखायनो आङो नोंथांनिसिम बे समाव रोजा रोजा आं साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथां ।
औ नोंथां ।
दा बिदिब्ला जोंङो बे बैसागुनि सोमोन्दै सावरायलायनायखौ जोंङो बेखिनियावनो दोन्थ'दिनो नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां ।
औ दे बिदिब्ला
औ दे ।